हेलौ औ औ नोंथां
उम दा जाहा मा होनोमोनलाय गोदोनि गेलेनायनि सोमोन्दै लायरायसै ना
औ दे उम
उम गेलेनाय होनबाथ' जोंहा गोदो गोदाय गोबां गेलेयोमोन नङा होनबा दोरोङारि गेलेनाय दं गेलेनायफोरा गोबा गेलेनायफोरा गोबां दं आरो जेरै बोरिनि गेलेनाय, दैनि गेलेनाय, दंफां सानि गेलेनाय से मानि गेलेनाया गोबा आ मानि गेलेनायालाय गेलेनाया आलदा आलदा दं आरो माने
उम उम
फुटबलफोर गेलेनाया आलादा जायो खम आरो दैयाव गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जेरै आमोल दिमोल आमोल दिमोल आमफाय बे माबा होनोमोनलाय मेथ'कानि बे माबाखौ ओ मेथ'खानि माबाखौ मा होनोमोनलाय ओ दालाय खौहाय माबानानै बोखारनानैहाय माबानानै मा होनोमोनलाय ओ नागिरलायनाय आरो माबानानै बिदिनो मानसि बुरजा थाबायहा
उम उम
मानसि बुरजा थानायनि उनाव ओमफाय बिदिनो मेथ'कानि माबा बाखौ बे
बिला
उम
बिलाइनि मोनसे गाहायाव दालाय ल' मोनब्रैसो लानानैहाय माने मानसि बुरजा जानानै सिख'लायनाय गेलेयो आरो माने सासे मानसि थागोन ओमफाय सा मानसि थागोन ओमफाय बेखौहाय मा होनोमोनलाय दैयावहाय बिदिनो नारसोमनानै जुब्बु जुब्बु खालामनानैहाय आन्दायहोगोन आरो आ जाय मोनो बेनो फइन्ट मोनबाय आरो ओमफाय माखासे जाय मोना बिसोरो बिदिनो मोनासै आरो
उम
आमफायो बोरिनि गेलेनाय होमबाथ' मेरला दं जोंनिया
उम
दैनियानो दंबावोसो जेरै जों गोदो ओन्दै समावहाय दैफोराव दुगैयोबा आमोल दिमोल गेलेयो आमोल दिमोल गेलेनानै नैबे दा दैआव सिख'लायनाय ओमफाय दैयाव ख'लाय नोंनि अनगायैबो दालाय जों माबाया होमबा बालाजोंहाय माबाया होमबा ओ मा होनोमोनलाय ओ बै मन्दिर बानायनाय बायदिया
उम उम
बालाजोंथ' बिराद मोजां जायोना एफोर बायदि खौबो गेलेयोमोन आरो ओमफाय बोरियाव गेलेनाय होनबाथ' जोंहा गोबां दं दोरोङारि गेलेनाय हिसाबै जेरै मा होनोमोनलाय खिखर गेलेनाय हिनजाव गोनां गेलेनाय
उम
बाथा गेलेनाय आमफायो मा होनोमोनलाय ओ गर गेलेनाय आमफायो बिदिनो आदिदि आदि दिगा गथ'फोरखौ रंज होनो थाखाय आदि दिगा गेलेनाय। आमफायो बिलाय लायनाय गेलेनाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय।
उम
गोबां रोखोमनि दं आरो जेरै गर गेलेनाय होननानै बुंबा गर गेलेनाया माबा दं आरोखि गर गेलेनायानो गर गेलेनायानो अन्थाइ थरबानि दङ। आमफायो मोनसेया अन्थाइ बुरजानि दङ। अन्थाइ थरबानियानो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं आरोखि अन्थाइ आ मोनसेया जाहैबाय ना ओ ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ गर जोंथ' ओरैनो गर गेलेनाय होनो ओमफाय मा मोनसे सिनाव जों ओरै जोंनि गामियावहाय जोंनि ओनसोलावहाय माबा होनो आरो नार्स गेलेनाय होनो। ओमफाय मोनसेखौ साफख्लाय गेलेनाय होनो।
उम
नार्स गेलेनाय माबा जेनेबा साफखलाय गेलेनाया एखेयानो आरो साफखलाय गेलेनायजों गर' गेलेनायजों एख खेयानो आरोखि बेयावबो अन्थाय थरबा बेयावबो अन्थाइ थरबा ओमफाय बेयावहाय सफख्लाय सफख्लाय ओ साप्लायनानै गेलेनायाव मोनसेयाव साप्लाय साप्लाय गेलेयो। गारखो गारखो सापखलाय सापखलाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय साव ख्लाय आरो इदिनो थख' थख' खनखांनाय गेलेयो ओमफाय बेयावबो थ' जोंहा साननायनि बिराद मोजां दंना मेथाइफोर मेथायना मा होनो बिदिनो जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजाय ओरैनो ना खनाय नास फेरेंगा गान्दौला, सेलेखांखारि, बाजारि थांनि बिदि होनलायलायो आरो। ओमफाय हालौदों मादों होनलाय लायनाय आमफाय बिदिनो सिटेप बाय सिटेप आरोखि बिदिनो मोनब्रै मोनबा सयथा, सातथा से सिटेप दंलाय नै गरनै फाय मोनसेया जाहैबाय गरसे खननानै गरथाम खननाय आमफाय मोनसेया जाहैबाय मा होनोमलाय अपसाना मा होनो बिदि आमफाय मोनसेया जाहैबाय खेबथा मोनसेया जाहैबाय सफख्लाय ओमफाय मोनसेया जा नै दालां दालां नदियाव दालां माने नदि होनो दालां आरो फाय मोनसेया दाउब साबनाय दंलाय लायो आरो बिदि। बे साफखलाय गेलेनायजों गर गेलेनायजों एखेयानो आरो। खिन्थु माबायाल' सा्लाइ साप्लाय आरो सा्लाइ गेलेनाया सा्लइ साप्लइ ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय
उम
अन्थाइ बुरजानिया जाहैबाय अन्थाइ बुरजानि जाहैबाय गावनाय आरो गावनाय गेलेनाय जाव फार्स्टआव माबायो आरो अन्थाइखौ बिदिनो बिसथा बिसथा बा दसथा दसथा लानानैहाय जावगोरलायो आरो बे जों ओरैनो जावनाय होननानै बुङो आरो माने फास र्सेकेणड जानो नागिरलायो नालाय बिदिनो साब्रै साबासो ज' जानानै बिदिनो दसथा दसथा बा पन्द्रथा फन्द्रथा लानानैहाय बिदिनो अन्थाइखौ आखायाव जावो आरोखि जाय गोलैयो बियो गालायबाय
उम
ओमफ्र जायना माबायो। बैसोरनो राननााय साब्रैबा जेनेबा सासेना गोगलैबाय नालाय ओमफ्राय बे साथाबनोहाय बे गावनि अन्थाइफोरखौहाय समान समान रानना होबाय आरो। ओमफफ्राय ओमफ्राय बैसोर साथामा जावलायसिगोनलै आरो ओमफ्राय बिसोर साथाम सथामनि गेजेराव सोरना गोगलैग्रो ओमफ्राय बेया बै सानैनिनो राननांसिगौ आरोखि गावनि भाहाखौ अन्थाइखौ ओमफ्राय ओमफ्राय बैसोर सानैजों जावलायसिगोन आरो बोसोर सानैजों जावलायनानै बैसोर साननैना जायना गोग्लैयो बे जेनबाय ओमफ्राय बै फास जाबाय ओमफ्राय बिदिनो। बिदिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जानानै ओमफ्राय बिदिनो बैयो जाय लास्टआव थाहैयो बियो गारसारानानै बिदिनो गावलायनाय। मानि गेजेरजों सिनबोनोसै आसिजों ओमफ्राय गावसै बिदि मोनलाय आरो ओमफफ्राय नांजाबबा थलायलायो आरो मानिे जायखौ गावदों बेयावल' नांनांगौ। ओमफ्राय नोंथाङालाय। गोदोनि गेलेनायफोरनि सोमोन्दै मा मा मोनथियो। जेरै बाथा गावनाय बेफोर माबा। सखरा हर बिदिनो सोमोन्दै मा मा मोनसे देो नोंथाङाबो एसे बुंलांदो।
उ सिगां गेलेदों ओमफ्राय माखासे बिदिनो गेलेबावोमोन आरो थाखुमालायनायफोरखौबोथ' गेलेखायो गोबांनो। ओमफाय गर गोलैनाय बेफोरखौबोथ' गेलेखायो ओमफाय औ सेल्थाव खावलायनाय बिदिनो उन्दै समावथाव न'बो गेलेयोमोन खै काबादि बेफोरखौ गेलेयबाय खै ओमफफ्राय
उ
मा होनोमोन बे अन्थाइ बा अन्थाइ दाब्ले दाब्ले जाबनानै गेलेनाय गाव खाफ्रा गेलेनाय बे बेखौबो गेलेयोमोन बेफोरखौनो गोेलैयोमोन खाब्रा खााब्रा जाबनाय गेलेनाय बेयावथ' मानसिया एसे बुरजा नांगौ आरो बेवहाय बिदिनो सााबा सो साबाबा सयजन सयजन बा गोबां बिदिनो साटजन - साटजन बुरजा नांगौ आरो बिदि दसजन फोरबा सो जायो दस होननबा मोनसे ग्रुपआवहाय साबा मोनसे ग्रुपाव साबा बिदि रानलायनानैहाय।
उम
गेलेजायो आरो बिदिनो बेखौ गेलेनायनि सिगां। खुै खुैख्लायनांगौ आरो खुैनानै अन्थाइ गोगलैजोबोबा बिसोरो खारनो मोनबाय आरो खारबाय बे माखासे मोनसे ग्रुपआ खारबाय मोनसे ग्रुबा ओमफफ्राय बलजोंहाय सासे
उ
अन्थाइ खाथियाव थ अन्थाइ जावग्रा खाथियाव थाबाय ओमफ्राय सासेया माखासेया आरो बिसोरखौ बेंबाय आरो बे बेंनानै बलखौ गोजौजों हरबाय बा गाहायजों हरबाय बिदि हमलनानै होननानै बेसोरबो खारग्रा जायफोर अन्थाइ खुबैख्लायग्रा बिसोरबो हमखांनानैहाय जोगोन आरो
उम
ओमफ्राय हमखानानै बा माबानानैहाय हाजों थांबाबो आथिंजों जोगोन बिदि। ओमफाय बिदि जोनानै जोलांनो हायो आरो गोजान गोजान ओमफाय बे जोलांग्रानि माबायानो ग्र ग्रुपआनो अन्थाइखौ जाफिननांगौ आरो खुबैखा खुबैखांनायनि उनाव
उम आदसा माने बै थफ्लाखौहाय बेसेबां गोजानाव जोलांनो हायो ओमफ्राय मा सासेया जोलांसै ओमफ्राय मा माखासेया जोलांसै ओमफ्राय माखासेया जाबबाय थानांगौ आरोना
नागिरनानै जाबखांलायबाबो जायसे जाबाखौ ज' नागिरलायबाबो मोनला माब्लाबा समाव मोनसै ओमफ्राय माब्लाबाथ' मोनखायानो बलखौनो बिदि जायो आरो ओमफाय बिसोरो जोहोलांनानैहाय जाबखांदो जाबखांनो हायोब्ला आरो बिसोरनो फिन खुबैफिननो मोनबावलायबाय आरो बे अन्थाइखौ खुबैख्रायबावनो मोनबावलायबाय बेबायदि खुबै खायनायावहाय गोलैबा बिदिनो जाफिनलायबाय आरो गोलैयाबा बै मोनसे हमखांग्रा बा गुबुन मोनसे माबाया ग्रुपआ खुबैनो मोनबाय आरो बिसोरबो बिदिनो बेबायदिनो ओमफ्राय बोरिनि गेलेनाय आरो दैयाव गेलेनायावबो नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय माखासे ओमफ्राय बै माबाबो गेलेयोमोन आरो मा होनो जोंनिथिं बिदिनो हेलु हेलु गेलेनाय ना मा होनोमोन बा आमाल जुमाइ लाङोमोन खोमा बेनो
उम
बेखौ साब्रै साबासो बिदिनो जानानैहाय बे ग्रुप जा ज' जानो गेलेयोमोन आरो हाग्रा होनोसै दा हाग्रा होनानैहाय जाय हाग्राखौ मोनो बियो होसोनांनाय जानोसै आरो बिदि उम होसो नांनायावहाय ओमफ्राय बैसोर खारग्राफोरनि माखासेफोरनि खर'आवहाय दांनो मोनबा बिदि जाय खर'आव दांजायो बे होसोबफिन नांलाय बेबायदि गेलेयोमोन आरो दैयाव
उम
ओमफ्राय अन्थाइ दोनखुमानायबो गेलेयोमोन बिदिनो
उम
गो दैयाव गोेलेनायाव ओमफाय बेयाव
औ औ अन्थाइ दोनखुमानायबो दंमोन अन्थाइ दोनखुमानाय
औ अन्थाय दोनखुमानाय गेलेयोमोन ओं नागिरलायनाय
उम
ओम
गेले हिनजाव गोदान लायनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय ओमफ्राय बि
औ ओंखाम ओख्रि गेलेनाय बेखौथ' गेलेयोन गोबां
गैला दा नुनो थांला आरो बेफोरखौ गेलेलानो दानि गथ'फोरा आजिखालि मबाइलावसो गेलेजोबसै
उम उम औ औ बेफोरनो ओ उम उमहो औ